हेलौ
अ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ ओमफ्राय
दे जों ओ दैनिफ्राय जानाय बेरामनि सोमोन्दै सावरायनो लादों।
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां ओ आं फोरमायग्रोनांगोन नामा नोंथां?
औ औ खोन्थाग्रोदो नोंथाङा नोंथाङा मा मा बेरामनि बागै मिथियो जाय दैनिफ्राय जायो।
औ नोंथां दैनिफ्राय जानाय गुबै बेराम जेरै जोंहा टाइफड दङ ओ टायपुदखौथ' मिथिखायो जोंनिया सालमनिला थाइपि होननाय बेक्टेरिया ओ बेनि फ्राय बे ओ जोंनाव थाइफोड जायो थाइफदआ ओरैबायदि लोमजानाय जे नोंखौ ओ बिदिनो सिरियै थारमाने जोंनि देहायाव ओ आन्दाज मोनस्लाबि नोंखौ लोमजाहोबाय थागोन आरो। बिदिनो नों फातथा मोननाय नङा जे बियो थाइफदजों जानाय बेराम ओरैनो मालाबा गुजुनाय जागोन मालाबा बिदिनो ओ गोजांना गोजां ब्रबनाय जागोन बेफोरबायदि जायो आरो बियो दैया साखोन सिखोन नङाब्ला जोंनाव थाइपदा ओ बारदेरनो नागेरो आरो। ओ दाथ' दैबानाजों जोंनाव बे मैला दैफोरा फैनोसै नङा होमबा? बे दैफोरखौ लोङोबा जोंनाव बिदिनो खलेरा जागोन हयथ'बा डायरिया जागोन। डायरियाया ओरैबायदि बेराम आ जे नोङो दै लोंग्रा दैया जुदि साखोन सिखोन नङाब्ला नोङो उदैया जोंनिया थिग गैयै जागोन बिदिनो खिलुनाय जागोन गोबालाय जागोन। नैबिजों ओ बे जानायनि चान्सआ बांसि थायो आरो आरो बिनिखायनो जोङो बे दैफोर दैबाना जानानै ओ जेब्ला दैफोरखो जोङो साखोन सिखोन दोन्नोब्ला बिदिनो दैयाव मालाबा पटासफोर होनांगौ जायो थारमाने एबा क्ल'रिन थानाय जायफोर मुवा बेखौ जोङो सारनानै होनांगौ जायो आरो। जाहाथे दैयाव थानाय बेक्टेरिया ओ बेफोरो ओ थैलाङो। बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो गावखौ साखोन सि खोन खालामनानै लानांगौनि गोनांथि जायो आरो। दा नोंथां ओ नोंथांनि साइडनिफ्राय ओ दै जों बेबायदिनो जानाय माखासे बेराम ओ हमना ला थाम्फै थाम्फैजों जानाय ओ जा बेराम बेबोथ' दैजोंनो सोमजिनाय नालाय। बेनि बागै ओ नोंनि मोन्दांथि खौ आंनो एसे फोरमायोबा आङो गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां।
औ थाम्फैजों जानाय बेराम बुङो ब्ला जोङो माबा मेलेरियाखौ बुंजायो नङा होमबा मेले रिया देंगु नेलेरियाया जोंना ओ जो एन्फिलिस थाम्फैया अरनायनि जाहोनाव जायो नङा होमबा? बे जे एन्फिलिस थाम्फैया ओ प्लाज्मडियाम भाइरेक्स मुंनि मोनसे भाइरासखौ ओ ला लाबोयो जाय भाइरेस नि थाखाय जोंखौ मेलेरिया जायो ओमफ्राय मेलेरियानिथ' बांद्राय ओ सिमटिम्सफोरखौ आं मिथिया किन्तु बुङोब्ला जोङो फिबारज जायो आरोना माने गोस-गोसा लोमजानाय जायो। लोमजानाय एनिफ्राय गोजांनाय बा बिदि खमफिनाय बायदि जायो होननानै आं मिथियो आरो बेनिफ्रा फ्राय देंगु देंगु आरो जो एडिस थाम्फै अरनायनि थाखाय जायो। बेनिफ्राय आरो गुबुन आरो बेराम दंबावोब्ला जोङो हेपाटाइटिस ए बेखौ जायो होननानै मिथियो। खिनथु हेपाटाइटिस एनि बागै आं बांद्राय जेबो मिथिया नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ
हेल' हेल' हेलौ हेल' हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ